हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां हेलौ
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि मोन जानो दायो
औ फ्रि नोंथां
अ अम फ्रिबालाय आं नोंनो मोनसे खोथा सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोनलै नोंथां
अ मा खोथामोन नोंथां
खोथायाथ' बहुद इम्परटेन्ट खोथामोनलै मोनसे र' सावरायगोन र' नोंथां बाखि जि खबरफ्रालाय माब्रै
औ
बाखि खबरफोरालाय माबोरै नोंथां नोंना
हेलौ
हेलौ
अ खबरफोरा माबोरै नोंथां नोंना
खबरफ्राथ' मोजाङानो नोंथां नोंनालाय माबायदि खबरफ्रा
आंनाबो गेजेरावनो नोंथां मालाबा गारज्रि मालाबा मोजां दायो एसे मोजाङाव दं बारु। खबरा।
औ।
ओमफाय ओंखाम ओंखामथ' जाखांबाय नोंथाङा?
औ जाखांबायमोन नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखोरा नोंथां?
हो?
मा ओंख्रि जाखोरा नोंथां?
अ ओंख्रियाथ' जोंना दालि आलु ओमफ्राय मैथा बाथोनसोमोन नोंसिनालाय नोंथां ओंख्रिया?
औ गोथावनो जोंना मैखुन फाजासोमोनलै नोंथां। ओमफाय मा होनो सबाय ओंख्रि।
अह मोजाङानो।
निरामिस
औ।
दे सावरायनोसै ना अब्लालाय।
औ दे।
उम टपिकआनो जाबाय सावरायनाय बाथ्रायानो मबाइल फन एडिक्ट जानाय दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा। बेनोमोन आरो बेनि सोमोन्दै सावरायगौमोन आं नोंथांजों।
औ।
नोंथाङाबोथ' एसे एनै मिथियोनो जानो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां मिनथियो।
होनबाथाय।
औ मिनथियो।
दा नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो सावनो हागोन नामा नोंथाङा? थ' नुबोदों जानो हागौ बे उन्दै उन्दै गथ' फ्रनो मबाइल नङाबा थानो हाया दानि जुगाव।
मबाइल फनाथ' जोंनि दाना गथ'फ्रा उन्दै समफोरनिफ्रायनो मबाइल फन बाहायनो हमबाय।
औ औ नोंथाङा नंगौ।
न'खरनि एबा बिमा बिफाफ्रा मोजां जोथोन एबा आबदाल लायैनि सायावनो गथ'फोरा उन्दै समनिफ्रायनो बिदि मबाइलफोरखौ बाहायनो हमो नङा होमबा नों
औ बाहायो नों नोंथां नोंगौ। नों बुंनायानो सैथो नोंखाथारगौ।
आजिखालि गोबां रोखोमनि गेमफोर एबा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मबाइलाव जों नुनो मोनो। बेफोरजोंनो गथ'फ्रा माने गावनि फरायनाय समफोरखौहाय गारनानैबाबो बेफोरबायदि खौ नायनो हमबाय आरो एबा गेमफोर बायदि रोखोमनि जेरै पाबजि होन फ्रिफायार होन बायदि फोरखौ गथ' गथ'फ्रानो गेलेनो हमबाय बेफोरनि जाउनावनो बिसोरो बेफोर खेलफोरखौ गेलेदावनानै मोजां मोनबाय जानांगौ बेनिखायनो आथिखालनि एबा जोंनि दानि लाइमोन फ्रा बांसिनानो बेफोरनि एबा मबाइल फनफोरखौ बांसिनैनो इउस खालामग्रा जाबाय।
औ औ नंगौ नोंथाङा नोंगौ नोंथाङाबो। खौ मबाइल फन बाहायो जा
औ औ। औ। औ नोथां।
म